औ हेल' आब' मायबा खालामदों नामा?
जेबो खालामाखै खालामनाया इदिनो जेरायना दङो नोंलाय?
आसाम
ओंखाम जाखांबाय?
ए मा ओंख्रि जाखो उमफाय?
ओंखाम जाखांबाय नामा होनदो? हेल' मा ओंख्रि जाखो?
जोंहाना दिनै इदिनो ओ बेदर बेदर फाजामोन ओमफाय आरो दालि ओंख्रि। बे नोंसिना?
थास' आइथिं आरो ना आरोे खारदै ओंख्रै संबाय जोंहा दिनै इन्दि सिनि बागै इसे राइज्लायनि दे आब'।
अ अ आंहाथ' इदि दानाय लुनायनि सोमोन्दै बारा इदि गियान गैया। थेवबो माने नोंनिफ्राय मोन थिनो नाजानोसै आरो ना
इन्दि खुन्दुंखो माबोरैहाय बानायो? बेफोरबायदिहाय
उम लाथा एमफौखौथ' मिथिखायो दा।
अ अ एम्फौ लाथा औ।
बानायनो हायो नालाय ओ दायरेटखाय मोना। ओमफ्राय मावनांगो जेनेबा लाबाय फार्स्टआवनो एमफौखो फिसिबाय। फेदेरबाय ओमफ्राय बिनि उनावसो मोनबाय नालाय ना? बेखौ मोनखांनायनि उनाव बो रुनांगोन सोमना लानांगोन नङालेबा रुना लानांगोन। बिदिनो थावख्रि लुना एम
उम बे बिफोर खामानिया सानसेयावनोथ' जायाखोमा ना? हा
औ बानाया सानसेयावथ' ओरैहाय जाया। लासै लासैसो मावनाय इफोर। खामानि ओमफ्राय इन्दि सिफोरखोबो सोंबाबो बुरजा सोंनो हाया आरो गांसे गांनै बिदिहाय सोंनो हागोन न' बानायनाय न'आव बानायनाय अरजिनेल जेनेबा इन्दि खुन्दुंखौथ' जों इमान बुरजा बानायनो हाया नालाय। आखायदोसो थावख्रि लुनानै आखायदोसो थवख्रि लुयै लुयै दोंसे दोंसे इदिहाय अ' आं बोहायरे नुफेराखै जोंआंनि आईनिखो नुदों आरो आङो। आइआ आरामसे थाव ख्रि लुयोमोन। बिदिनो उम थावख्रि लुनानै बदिनो एसे मोनब्रै मोनबा बिदि थावख्रि बानायनानै
ओ ओ
जोमनाय जि फोरोनि दायोक जोंहा गोदो उम
हिन्दीजि
लाथोन बेखौबो लानो बुहुद माने फ्रि जानांगौ मानसिया।
ओ ओ खस्थ' जायो दाना ओमफ्राय एम्फौलाथानो मा जाहोयो ओमफ्राय।
इन्दि बिलाइ इनिफ्राय माबा मोनसेया गाम्बारि बिलाइफोरबो जाहैयो जेनेबा ख'मायाव इन्दिफोरखौबो मोनस्लाबबाय थाया नालाय। ओमफ्राय आरो खरं खरं बिलाय होननाय मोनसे दं खर' इफोरबायदि इखोबो जाहोयो। बेखौबो जायो आरो जेनेबा बिसोरनिया फेभरेट सिना बिसोरनि आदारा फेभरेटआ माबाया गोथाव सिना इयो इन्दिबिलायानि जायो ओमफाय थेवबो आरो मोनस्ल ओ मोनस्ल अ मोनस्लबबाय थायाना खमायाव। आफाय मोनस्लाबाबा होमबानिया गाम्बारि बिलाइ खरं बिलाइफोरखौनो होनांगो दा आरो इफोरखौबो नागिरनो बहुद टाएम नांगो जायो।
ओ सम मोना जायो। ओमफ्रायो एम्फौ लाथा फिसिनाय माबोर रै माने बिखो गिबिनिफ्रायनो माबायदि हायो माबा जायो खोब खोन्थानो हागोन नामा एम्फौ लाथाखौ जेनेबा सिखिरिनि जे सिखिरिनिफ्राय बिदै दैनाय
ओ मोननै मोन थाम लायो नोङो ओरैहाय सोरबा सोरबा दसथा बस्था ओरैहाय बुरजा लानाया बुरजा दोनबाय खम लानाया खम माब्रै माबा बिदिहाय दोनबाय।
उम
उम मा होनो बिजि लानानै खुन्दुंदो सुनानै आराम दोननांगौ बे औ मोनसे सियाव आराम से खाना दोनबाय ओमफ्राय बियो औ फिथोबखौ। जोथोन लानां ओं ओमफ्राय ए हारसिंनो सिखिरि जाना थायो। एसे गोबाव नांगोन आरो। थाबनो जाया।
उम
होनबाना बिदै दैयो। बिदै दैखांबा साफा हियाव मोजाङै दोननांगोन।
ओम
मोजाङै मोजाङै जोथोनै दोनाबोला जाहाथे मोस्रोमफोरा हाबनानै जानो हाया।
ओ ओ
बेफोरो जायो ना?
बे दोननाय जिखौ खोबनानै दोननांगोन नामा ओमफ्राय।
सिखिरिया बिदैखो दैखांजोबना सिखिरिया थाया माने बेलेगाव उरायलाङो ओमफ्राय बे बिदैखौ बिदैखो मोनसे जायागायाव बिदि आरामसे बुरैफोरा जेरै ओ सादाफोरखो बिदैफोरखो जेरै खना खना बोनना दोना होमबा? बेफोरबायदि आरामसे बिदै थख' थख' थख' खाना दोनो आरो आइमोना जोंहानि जायो फिसा फिसा बिदैनिफ्राय फिसा ओंखारबाय एसे गोबावै ओमफ्राय फिसा बे खिलि जेननाय बिजौ।
ओ ओ
खोनादों बा आब'? ओ गोरलै गोरलै बिजौ बिलाय गोरलैखो जाहोनांगोन आरो उन्दैयाव। बिदिनो एसे देरहांबा एसे राहांनायखो बिदिनो बिसोरनि देरनायखौ नायनानै बिलाइखौबो ओ उन्दै गिदिर एसे माजेरा बिदि होलांबाय थानांसिगोन आरो।
ओ मोनसे जियावनो दोनबाय थायो ना बेखौ माय सोलायो उनावहाय जिखौ?
जेनेबा बिलाइ गिदिर होनो हानाय जाबा आरामसे बिलाइखौ जों दा हानो हानायखौ जानाय जायो। अब्ला बिलाइखौ आरामसे खाबाय ना दिरुंदो खाबाय खानानै दान्दायाव आलायो आलायनानै बिसोर ज'मा ज'यै दोनबाय ओमफ्राय सिङावबो हिफोरखौ मोजाङै बबाय हाफोराव हा नांहोनो नाङा आरो बे मोस्रोमफोरा न' बे बेलेग थाम्फैफोरा अरो मोजाङै ओं मानसिखो जेरै अनो इसोरखौबो लाथा एम्फौखौ बिदिनो अननो नांगो आरो। थामफैनि फ्राय बासायना दोननांगो आरोखि।
उम उम।
खोंलायना दोननांगौ।
औ मोदोमा गोरलै जायो खोमा इसोरनि?
बिदिनो होमबानि टाइमावथ' एसे गिदिर गिदिर जाबाबो एसे माने जानो हानाय जायो गोमोन फैनोसै टाइमाव। एम्फौ गोमोना
ओ।
जेनेबा गोथांफ्राय जानो हानायनिफ्राय आरो
ओं
मासे मासे दोनबाय हमनानै थालिर बिलाइ गोरानाव आराम से नि आरो मोज
इसोरो ओ जेला माने जेला इसोरगो थालिर बिलाइ गोरानावहाय दोननो नागिरो अब्ला बिसोरखौ मोनसे सोदोब होयो दाना इसोरनि मोदोमाव दांना नायबाथाय
मोदोम गोहौलेबाथाय एसे
होनांगो होमबानियासो जोबबाय नालाय बेनि उनावसोहाय इसोरखौ बखनानै ओंहो इदिनो खनानै होमबानियासो खुन्दुं मोनगोन ना
ओ ओ आमफाय बे फिथोब थोबबासो ओमफाय बेनि उनावसो जो जानो हायो दा ना ला थाखो
अ इन्दि खुन्दुंखौबो मोन सोरबा सोरबिबो इन्दि खुन्दुं इन्दि खुन्दुंनि थाखायनो ओ गुबुनफोरासो सोरबा सोरबि जाया नालाय बिसोरखो जोंफोर जायो जों बरफोरा जायो जायैफोरा खुन्दुंनि थाखायबो बिसियो जानायनि थाखायबो आरो खुन्दुंनि थाखायबो
उम एम्फौ लाथ थे जिहेतु बाजाराव बुहुत माने निथ बेसेना बुहुद गोबां।
उम गोनां बुस्थु ना इ-इफोरखो मोननो गैया माने इफोरखो लायाना जाल-जाहा थाहा मानसिया फिसिनोबो हाया इफोरखो।
ओ ओ ओमफ्राय माननाय थानाय मानसिफोराबो एम्फौ लाथा जानो हाया आरोना माननाय जाखाङो। मोदोमाव माननाय गोनांफोरा
खालामबा गावबा गावनि सायाव इयो। थैनि थाखायबो जायो सोरबा जानो हायो
हो हो उम
नोंबो गासैबो जानो मोज मोजां मोनो आरो इखो।
उम
अनलाजों
बेखौ मिथिखायो बेसे जानो दाम गोसानि जायो नङा होमबा आब'। इन्दि खुन्दुंनि हिखो‌ लानोबो लांगा गान बिनि सायावसो लायो गांसे फाख्रा बायनो लागाबाबो अ समायना मह आ ओ आब' लाखिथ'नोसै नामा?
ओ ओ लाखिथ'नोसै दे होमबा नानि दे।